खोनादोंना?
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि खुलुमबाय।
नोंथांनिसिमबो दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो बिदिनो दङ नोंथां।
औ दसे सम नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
दा जोङो नोंथांजों नोंथाङा माखासे जोंनि ओ बै। लाइफांफोर दङना जे लाइफांफोरा जोंनि मुलि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोंखौ मदद खालामो बैफोर माखासे मुलि बिफां हारिनि सोमोन्दै खोनन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो जोङो जिउआव थांना थानायाव जोङो माखासे बेमार आजारफोर जाबोयो नङा होमबा नोंथां दा
औ
बैफोर बेमार आजार जानाय ह फाहामथाय मोननो थाखाय जोङो माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरनिफ्राय बानायनाय मुलिफोरखौ जोङो जानानै। जोङो जोंनि देहाखौ बेमार आजार जानायनिफ्राय जोङो ओरै हायो नङा हा नोंथां बेनि। सिगां जोङो जे जों दा मुलिफोर जायोना बिनि सिगां गोदो-गोदायनि आजौ आजैमोननि समाव जाहा लाइफांफोरखौनो मुलि हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय। दा बैफोर लाइफांफोरखौनो माखासे देग्लिनाय-उनग्लिनाय आरो माखासे नायबिजिरनाय जोहै। गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन-गुबुन महराव जोङो मुलि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनसै। नाथाय बिनि सिगां जोङो गोदो-गोदाय फ्राय मिथिनो मोनोमोन जे जोंहा बिदिनो जोंहा माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मिथिखायोमोन दा माखासे बेमार-आजार जानाय। बा माबा मोनसे खुनि मोननाय बा दुखु मोननाय बैफोराव गोदो गोदाय जोंहा माखासे हाग्रानि जे मुलि हारिनि लाइफां बेखौ। जोङो बाहायनाय जायोमोन जेरैहाय थैगोनायाव हमथाग्रा मुलि। फोरनो बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय फ्राय मोजाङैनो मिथियोमोन बेनि अनगायैबो खर' सानायाव जे जोंहा देग्लिनानै फुननानै लानो बा जोङो जानाय आरो बेबायदिनो जोंहा माब्लाबा माब्लाबा समाव जोंनि जानायफोरा हजम जायाब्ला जोंनाव बेबायदिनो उदै गाज्रि जानाय बा माबा मोनसे ना बेफोरबायदि जायोमोन आरो दा बैफोरावबो हजम जानाय बेफोरनि मुलिखौ जोङो लाइफांफोरनिफ्रायनो जानानै जोङो फाहामथाय लानाय जायोमोन जेरैहाय जोङो सुफारि बिलाइखौ खौ जानाय ना बेफोरबायदिनो आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा लाइफांफोर दङ जे। जायफोरखौ जायोबा जोङो माखासे जोंनि जानायनिफ्राय फाहामथायखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो। जों माखासे हाबा हुखा मावनायाव जे जोंहा माखासे हांगोमोर जानाय बा सिथर जानाय बैफोरावबो जे बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेबायदिनो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ सिफ्लेनानै फुननाय आरो बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन मुलि हारिनि लाइफां जेरै जोङो सिथर जानायखौ सोखायो बेफोरनिफ्राय जोङो। बेबायदिनो सिथर जानायखौ फाहामनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो। उदैनि बेरामफोर जानायनि थाखाय जोङो ओ-मानिमुनि आरो जोङो निम बिलाइ बेफोर। खौ जानाय जायोमोन आरो बेबायदिनो।
गुबुन-गुबुन रोखोमनि बेमार-आजारफोर जायोब्लाबो जे जोंहा माखासे। रोंगौथि गोनां मानसिफोरा मुलिफोरखौ खिन्थानानै होनायजों लोगोसे बा खांनानै जोङो। बेबायदिनो गुबुन-गुबुन मुलिफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय। लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो बाहायनाय जादों दा बेफोरखौनो। सं दाननानै आथिखालाव माखासे बिगियानारि मुगाजों बा। बिगियानारि आदबजों जोङो माखासे मुलिफोर बानायनाय जायो जायखौ जोङो। टेब्लेट महराव मोननाय जायो दा बैफोरबो माखासे जोंनिनो। गोदो गोदाय आजौ आजैमोनहानो बाहायबोखानाय जे माखासे।
मुलि हारिनि लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो दा बेफोरखौ नायबिजिरनायनि जोहै। नांगौसेबां बिबांनि बा थि बिबांनि जखा होनानै बानायनाय जायो। जायो नङा हा नोंथां दा बेबायदि बिदिनो जोङो मुलिखौ टेब्लेटनि अनगायैबो आथिखालाव जोङो ओ सिराप होननानै बुङो जोङो बिदै महरावबो मोननो हायो दा बेफोर। आरो बेबायदिनो जोङो गोदो-गोदाय गुजुनाय। बेबायदिनो ओ खर सानाय ओमफ्राय आखाइ आथिं बायनाय। बा लोरिनाय बैफोरबायायदियाव माखासे मुलि दिहुननायाव जोंनि गोदोनि। मानसिफोरा आखा फाखामोन जेरैहाय जोङो। बिस गोनां जिबौफोर अरनाय बैफोरखौबो फाहामनो हानाय। जे माखासे लाइफांफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथियोमोन आरो बेबायदिनो। जोंनि गेजेराव माखासे। गोदो गोदायथ जोंहा बेबायदि। बिदिनो फाहामथायनि जेबो राहा गैयामोन नालाय दा बैफोराव हमदांनानै। बबे मुलिया बबेयाव हामगोन बा बबे लाइफांखौ मा बाहायोबा बबेयाव हामगोन। बेफोरखौ गोदो-गोदाय खुगाजों-खुगानो ओ-मिथिलायबोनाय बायदियै। बयबो रोंगौमोन बा बयबो रोङाबाबो बेबायदिनो। ओनसोलाव साफा सानै रोंङ रोंगौथि गोनां बा मुलिनि सोमोन्दै मिथिनाय बा लाइफांफोरखौ माबोरै मुलि बाहायो। बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनाय बैफोरनो जोंहा माखासे जोंनि जिउखौ। रैखा खालामना दोनोमोन नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनो। आरो आंनि नोंथांनिसिम फोरमायनाय दा नोंथाङाबो बेबायदिनो माखासे जोंनि। गेजेराव जे लाइफांफोरा जे मुलि बाहायजानानै। जे जोंनि जिउखौ रैखा खालामो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दा नोंथाङाथ। बुंलांखाबायानोना जोंनि माखासे लाइफांफोरा। ओ-जेरै जोंनि बेरामफोरखौ सोखायो होननानै खिन्थु मा जोंनि बेरामफोरखौ मा? माखासे जोङो दसे सम सागानाय बा दसे समनि थाखाय फाहामथाय बेफोरनियावहाय मदद खालामो आर- रो बियो खायफा खायफा ओर सोखाथारनायबो बेबायदि बेरामफोरखौहाय फाहामथायनाय बेबायदिबो खालामो ओमफफ्राय। जोङो ओरैनो जेनेबा ओ-फार्मासिसिम बा हस्पिटालसिम जोङो थांनो। हास्लाबैयाव जोङो मा खालामो बेफोरखौ दसे समनि थाखाय जोङो बाहायनाय। जायो नङा हबा बेबायदि आरो आरो जोंहा दा जेरै। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा बिदि गोदोनि सुबुंफोरा माखासे। बेन्दों-बेन्लाफोरखौनो रोदा रुदु बिलाइफोरखौनो मा मुलि महरै बाहायो। मोन आरो माखासे लाइफांफोरनिफ्राय। दा बै लाइफांफोरनि गेजेराव जे जोंहा बुंनो हायोबा थुलुंसि बेथ' ओ बयनिबो न'खरावनो थानायखौ नुनो मोनखायोना बांसिन न'खरावनो थाखायो थुलुंसि आरो जोङो हाग्रायाव मोननाय माखासे ओरै खानसिनसा बा खांसिया बेबायदि होनो बेसोर मोननैखौ सिफ्लेनानैहाय बेयाव बेरे मोदै एसे होनानै जोङो बेखौ मा मायाव जानो हायो होमबा गगा मोननाय गुजुनाया जोंहा हामा हामा जा थारोब्ला बेफोरखौ जोङो बिनि बिदैखौ सिफ्लायनानै लोंनो हायो आरो बेयाव जों बाहायनो हायो। आरो जेरै थुलुंसिया माखासे उदैनि बेरामफोरखौबो होखारनो होखारो आरो जेनेबा फाहाम उदैयावथ' जोंहा बायदि रोखोमनि बेराम आजार जायो उदै सानाय बे फोरबायदियावहाय फाहामथायखौ होयो आरो। दा जोंहा गुजुनाय जायोब्ला जोङो बेखौबो लाइफांनिफ्रायनो जों बेफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोनो लाइफांखौनो बेखौ सिफ्लेनानै जानोबो हायो आरो अब्लानो नोङाबा माखासे बै गुजुनायफोरा सोखाजायो आरो। आरो बेबायदिनो जोंहाथ' ओ गोबां मानसिफ्रा जेरै लोमजायोब्ला बांद्राय लोमजाथारनानै जा दुरबल जायो जेनेबा ओ लोमजायोब्लाथ' जोंहा बिदिनो ओंखाम जानो हाया मानो हाया होमबा बांसिन दुरबल जायोना। बे समाव जोङो बै ओ उसुमै जायखौ जारिबो होनो बेखौहाय जोङो ओ खानानै बेखौ दाउफोरजों बिदै फुदुंनानै जायोब्ला बहाय सखा बरि एसे मोनसे मोननैसो होनानै जुदि बेखौ बिदै फुदुंनानै जायोब्ला बेमारिया थाब राखाङो आरो बेबायदि आरो जाय बेमारिफ्रा लोमजानानै दुरबल जाथारदों थाब राखांनायनि बेफोरबायदि संनानै जाहोयोब्ला मोजां जायो आरो। दा बेफोराबो जोंनि देहाखौ मा माखासे लोमजानाय बा बै ओंखाम जानो हायि फोर बेफोरनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामो आरो। आरो बेबायदिनो जोंहाथ' माना मुनि बेखौथ' जोङो बयबो जाखायोआनो। जोङो बेखौहाय दुब्लि बारियाव मोननो थाङो। बांसिन बेखौ माइ हाखांब्ला जोङो दुब्लियावहाय मोनो आरो। दा बे मानामुनिखौबो जोंहा मा खालामनो हायो ओ ओंख्रिबो जानो हायो, फाजा, आलुफोरजों ला ब्रा बेबायदि जानो हायो नङा होमबा? आरो गोथाङै थुफ्लेनानै बिनि बिदैखौबो जोङो माखासे उदैनि बेरामफोरखौ सोखानो थाखाय जानो हायो। जोंहा मानामुनि ओंख्रिखौ जोङो बोसोराव जोङो जाखाथारनांगौ आरो जाहाथे बेयो जोंनि माखासे उदैनि बेरामफोरा ओ गो खारो आरो जों बेयो मा खालामोनो माखासे थै फोरबो गोदान थैफोरबो जगायो जाहैदों आरो ओंखायनो बेखौ जोङो जानो नांगौ आरो। जेनेबा जोंनि थै खौ साफा खालामनानै जोंनि थैखौ गोदान खालामो आरो बेबायदि। बेखायनो जोङो बेखौ जानो नांगौ आरो। आरोबाव जोंहा बुंनो हायो जेरैहाय ओ फाथो गाजा बे फाथै गाजाखौबोथ' जोंङो सिनायखायो बेबोथ' मोनसे लाइफां हारिनिनो। बिना बिलाइाया एसे गुवार जायो एसे दुलुरहां जायो आरो बेबायदि। बे फाथो गाजाखौबो जोङो माखासे बेरामफोरखौहाय फाहामनो थाखाय ओ बेनि बेखौबो सिफ्लेनानै जोङो देग्लिनानै जोङो लोंनो हायो आरो बिनि बिदैखौ सरनानै। बेयो माखासे जेरै ओ गथ'फोरनाव बे बांसिन जायो जेरै हासुमुथ्रा बेराम होननानै बुङोना बा ओ गथ'फोरा जेरै मोनाफोरावहाय बिदिनो ओ हासुनाय जायो बेबायदि ओमफ्राय बेखौ फाहामथाय होनो हायाब्ला जों बेफोरबायदि फाथो गाजाखौबो जोङो जानो हायो आरो होनबा बै माखासे बेरामफोरा गैया जायो आरो। दा जोङो थ' गोबांथार बेबायदिनो बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बेफोरखौनो जोङो फाहामथाय होनो हायो। आरोबाव जोंहा मा माखासे जेरै हाथाइनि बेरामफोर जायोब्ला बे जेरै पियास सामब्राम गुफुर नङा होमबा जोङो बेखौबो ओ जोङो सिफ्लेनानै जेरै ओ हालदै थाव गोथां बेफोरबायदि लानानै जोङो सिफ्लेनानै बेखौ फुननानै लानायावबो जोंहा बेबायदि माखासे बेरामफोरा खारो होननानै बुङो आरो हाथाय सानायफोर बेबायदि आरो होमबा जोङो बेफोरखौ जोङो मावनो हायो, जेरै माब्लाबा समाव जोंहा ओ बेबायदिनो जायोना बेराद सानाय बिबादि होनबा जोङो फाहामथाय लानो थाखाय हस्पिटालसिम फैस्लाबनो हाया बेबायदि जायो। अ नांनायनि बारा जोंहा सायोब्ला अब्ला जोङ बेफोरखौनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुलिफोरखौनो जोङो बाहायनो हायो आरो। आरोबाव जोंहा जेरैहाय गोबां दङ जेरै बे सेवालि बिलाइ होननानै बुङोना सेवालिनि बिलाइ बेफोर बिलाइफोराबो माखासे मेलेरिया बेराम जानायफोरखौ फाहामो होननानै बुंनो हायो आरो मानसिया मेलेरिया बेराम। हाय जेरै ओ उदैयावहाय फिलौफोर जायोब्ला लोमजानायफोर जायो जेरै बेफोरबायदि माखासे उन्दैनि बेरामफोर बेवहाय सेवालि बिलाइआ जोबोद खामानि होयो होननानै मोनथिनो मोननाय जायो आरो। आरोबाव जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि लाइफांफोरनिफ्राय जोंहाासोखथायखौ मोननो हायो जेखौ जों बांद्राय मोनथिजोबबावआबो आरो। नङा होमबा बेबायदि आरो दा नोंथांजों मुलि हारिनि सोमोन्दै सावरायनानै बेखौनो मोनथिनो मोनबाय। दा गोजोननाय
औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ नोंथां।